हेलौ नोंथां।
औ हेलौ।
नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां औ।
नोंथांजों आं बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा नाफाम बिनि सोमोन्दै सावरायनो लादोंमोन।
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा ओ नाफाम नाफामखौ माब्रै बानायो बा माब्रै सङोबा गोथाव मोनो?
औ।
बिनि बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
औ।
दा नाफामखौ आङो माबोरै संबाथाय गोथाव मोनो आरो नाफामखौहाय माबोरै बानायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ। दा नाफामखौहाय माब्रै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि जायगायाव ओ जेब्ला जोङो नाहा मैहा थाङो बा बबेबा गोजानफोराव जोङो गुरनानै बा सारनानै जोङो नाखौ लाबोयो। जेरै जोङो ना फिसा फिसा मोनो। बे ना फिसा फिसाखौ जोङो गिबियावहाय जोङो बेखौ ओ ना खिखौ गारनानै बेखौ मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ फोरानग्रोनांगौ
उ
औ जुदि बेयो नाफोरा बा बियो मोजाङै रानोब्ला बेखौहाय जोङो उवालाव देनाय जायो बे देनायावहाय जोङो बा जोंनि ओनसोलाव ओ थास' दुदालिनि गांखं एबा थास'नि थेन्था बिलाइ गोरलै थास' बिथुरि बेफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो बा होयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय थिग बेबायदिनो नाफामखौ ओ बिदिनो से दान बा नै दाननि सिमहाय जोङो बेखौ हासुङाव सोनानै दोनो बा नोङो हासुङाव सोनोबा माबायदि हासुं होननानै बुङोब्ला जोङो बे औवा गुबैनि हासुङाव बा बबेबा
बा
ग्लासनि ओ मा होनो बेखौ भयामफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो नाफामनि महरा मास मोननै मोनथामनि उनावहाय जायो आरो होनबाना बेखौ जोङो जानो हायो आरो दा नाफामा माब्रैहाय जायो माबोरैहाय बानायो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि न'आव आं बेखौ नोंथांनो फोरमायहरबाय आरो नोंथाङा सोंनाय बायदियै नाफामखौहाय माबोरैहाय संबा नोंथाङा गोथाव मोनो होननानै बुंदों आंखौ दा आङो नाफामखौथ' होनबानो आङो जोबोद गोथाव खोनाखायो खोनानायावनो ओरैबायदि गोथाव मोनो माने नाफाम होनबाथाय माने बिखा गुरलुब मावखांलायो आरो नाफाम नाफ फामानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे जामुं बा जाग्रा बेखौ जोङो बाथोनबो जायो बा बबेबा ओंख्रिफोरावबो होदेरनानै जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा आं माबायदि संबा गोथाव मोनो आं बेखौ नोंथांनो जेसेबां आं बेसे हायो बेखौ फोरमायहरनोसै दा नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' आं बिराद गोथाव मोनखायो नाफामखौ बेखौहाय आङो बाथोन एवनानैबो मोजां मोनो एवनानैबो जानो मोजां मोनो जेन'बा बेखौ माबोरैहाय एवगोन होनना बुङोब्ला गिबियावहाय फियास हानानै लाखादो लोगोसे थाव से सेरदो पियासखौ होदो लोगोसे सामब्राम गुफुर होनांगौ दे नोंथां सामब्राम गुफुर होबाथाय जोबोद मोजां मोदोमो ओमफ्राय बानलुखौ एसे गोसा होनांगौ आरो बाथोनावहाय होनबाथाय बेखौ संनायाव बेखौ थावखौ सेरनानै होनानै बेनि उनाव नाफामखौ एसे होदो नाफामखौ होनायनि उनाव देनानै लानाय सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें बे देना लानायखौ ओ होदो बिनि उनावहाय बेखौ दसे एवनानै नु ओ बेथ' गोरान एसे सिदोब दोब जानानै थायो नालाय नाफामा बेवहाय जोङो दै होनांगौ आरो दै होनानै बेखौ दसे गोदौहोदो ओमफ्राय बे दैया रानबाथाय एसे सिदोब सिदोब खालामदो होनबाथाय बेखौ जोबोद गोथाव मोनबाय आरो ओंखामाबो बेजों जायोब्ला खहाबब्रे लायसिगोन आरो आरो नाफाम बाथोनखौ जोङो संखुमानो हाया मानो होनना बुङोब्ला नाफाम नाफामा ओरैबायदि गोथाव बिनि मोदोमनाया फुरा बाजि जौसे बेबायदि मिटारसिमहालागै मोदोमहैखायो आंथ' लामाजों थांबानो सोरहावबा नाफाम संबाथाय मोदोम फैबाथाय आयै मोनजानाय मोनबा होननानै सानलायो आरो नाफामखौहाय बेबायदि गोथाव मोनो आरो आं नाफामखौ ओरैबायदि गोथाव मोनो माने
दा नाफामखौ आङो बिदि एवनानै मोजां मोन मोजां मोनो जानो आरो बेजोंनो लोगोसे नाफामखौहाय आङो ओंख्रिफोराव होब्लाबो जोबोद गोथाव मोनो ओंख्रिफोराव माबायदि बिदियाव होदेरोब्ला गोथाव मोनो होमबा आङो बे ओंख्रियाव ओ बिदिनो थाहैबाय जोंना ओ थारुन थारुनफ्रावबो होनानै जायो जोबोद मोजां मोदोमोन जोबोद गोथाव मोनो आङो आरो थास' आथिङाव होबाबो आङो जोबोद गोथाव मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरावहाय होदेरनानै जायो आरो एवनानैबो जायो आरो आं जोबोद गोथाव मोनो आरो दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलावहाय नाफामखौ माबोरै बानायो बा नोंथाङा माजों संब्ला गोथाव मोनो माबायदिया गोथाव मोनो नोंथाङा नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो आरो नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन ना
औ नोंथां
औ
नाफामखौथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो
औ
बानायो माने थास' दुदालि थास जुदालिनि गांखं बा थास'नि बिग थास' बिफां
औ
थास' बिथरि बेफोरजोंनो माने नाखौ फोराननानै फोरानना लाग्रोनानै
औ
फोरानखांनायनि उनाव बे थास' बिसख जों मोजाङै। देनानै
औ।
देग्लिनानै खायसे खायसे संख्रिबो एसे होनाय नुनो मोनो। माने आरो देग्लिखांनायनि उनाव औवा। औवानि हासुं बेयाव सोनानै थुमथुम नानै मोजां नारस्रोनानै। सोनानै बिनि सायाव एम्फौ बा थाम्फै दांग्राफ्रा दैनो हायि बादि बे खारै थायोना खारै बाहा थफ्ला बेखौ ओ थास' बिलाइनि
औ।
हाजों मोजाङै लिरथेनानै। दोननो दोननायखौ नुनो मोनो माने सानथामा बा बेफोरबायदि मास मास मोनथामबा द' दानसिम बिदि दोननानै नाफामखौ नाफाम जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बादि नाजों सङोब्ला बा माबायदि गोथाव मोनो। नाफामखौ। आंबो गोथाव मोनो।
औ।
बांसिन आङो। ओंख्रिफोर ओंख्रिफोराव होयोब्ला माने आं बारा गोथाव मोना
औ।
बाथोन बाथोनफोरा बाथोनाव एव‌ बाथोन एवनानै जायोब्ला गोथावसिन मोनो माने मैथा मैथायावबो होनानै बाथोन एवोब्ला गोथाव मोनो। आरो। खारौ खान्दाय मैगं बे मैगङावबो होदेरनानै बाथोन एवनानै जायोब्ला माने गोथाव मोनो।
औ।
बिदिनो गोथाव मोननाया बिदिनो आरो बिसोर बाथोनावल' गोथाव मोनो बाथोन नाफामखौ
औ जेरै नाफाम एरै खोनानायावनो जोबोद गोथावखा आरो।
सा औ
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों।
औ
हासा
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैखै हेलौ। हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
थिनो रायलायदों